हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों
औ अब्ला जों मा थपिगनि ब सायाव रायलायनो
ओ दावबायनायनि सोमोनदै इसे लायरायनो
औ जागोन दावबायनि सोमोन्दैबो जों रायलायनो हागोन अब्ला ओ नोंथाङा एसे जागायदो एसे ओ फोरमायना हो होग्रोदो नामा
औ औ औ दावबायनायनि सोमोन्दैथ' मिथिखायो नोंथाङा एसेबाबो
औ मोनथियो
औ दा आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन
औ
औ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माबाफोर सोलोंनो हायो नामा हायोना एबा
औ ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे सोलोंनो हायो जेब्ला जेब्ला नों दावबायालासिनो जोङो न'आवनो जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला जों जायगानि जायगानिखौल' जोङो खोथाबा बाथ्राखौ जोङो मानसिफोरजों रायज्लायनो हायो जेब्ला जों गुबुन दाबसे जों जायगायाव जोङो बेरायहैयोब्ला दावबायहैयोब्ला बैनि मोनसे नलेजखौ मोनगोन आरो बैयो माबायदि हमना ला हमना ला आङो
औ
जोङो ओ शिलंआव गोबां माखासे टुरिस्ट प्लेस दङ बेरायनाय जायगा दङ जों बैयै थाङोब्ला जों मोगथाङाव जोङो प्रेकटिकेल जोङो नुनो मोनो दा प्रेकटिकेल नुनो मोननायाव जोङो बै हाजोआ माबायदि बैसोरनि कालसारा माबायदि बिसोरनि हारि हारिमुव माबायदि थांनानै दङ जों बेखौबो नुनो मोनो बिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ जोङो सोलोंना मोनो आरो बिसोरनि ओ दावबायनानै बिसोरो जोङो ओ जानाय लोंनाय एसेब्लाबो जोङो जानो गोनां जायो बाहेरनि जोङो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादखौ जो जानो गोनां जायो दा बेनिखायनो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों बेरायहैयोब्ला दावबाय हैयोब्ला बैसोरनि जानाय लोंनायखौबो जोङो मोनथिनो मोनो आरो गुबुन बेबाय दि बै टुरिस्ट प्लेस बै जायगाया माबायदि मोजां नंगौना नङा बैसोरनि मानसिया माबायदि जों गोबां खोथा बेबायदिनो जों मोनथिनो हायो आरो दा दावबायनो दावबायनाय खोथाया नो रैबायदि जोङो दावबायनो थाङोब्ला जों गिबियाव रां रुफानि गोनांथि जायो जोङो दानि जुगाव ओ रां रुफ फा जों जों खामानि मावनो जों बोलो मोनो दा बेवहाय जोङो रां रुफा थायोबासो जोङो दा दावबायनो जों गुबुन दाबसे जायगायाव जों दावबायनो हायो आरो दा जोंनि मानसि हिसाबै जोङो दावबायनायखौ गोबां मानसियानो हानद्रेदाव जौसे जौखोन्दोआव जोङो गुजि जौखोन्दो मानसिफोरानो जों दावबायनो मोजां मोनो दा दावबायनो मोजां मोननायाव जों माखासे नलेज आरो माखासे मोनथिनो गोनां बुस्थुखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो दा बेबायदि नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायना होनो हायोब्ला एसे मोजां जागोन
औ ओ नोंथाङा ओ सैथोखौनो बुंदों दाव बायनायनि ओ गेजेरजों जोङो गोबां खिनि ओ खोथा मिथिनो हायो एबा गियान आरजिनानै लानो हायो
औ नंगौ औ
ओ -ओं माखासे जायगाफ्राव ओ दावबायनानै बिसोरनि जा ओ कालसार हारिमु जा ओ बिसोरनि जा जानाय लोंनाय एबा गाननाय जोमनाय राव हारिमु बे सोमोन्दै जोङो ओ मिथिनो हायो एबा ओ सोलोंनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो गो बां गियान आरजिनो हायो
औ नंगौ
औ
उम दा दावबायनाया मोनसे जोंनि मोनसे ओ बाहागो गेदेर मोनसे बाहागो दा ओ दावबायनो होनोब ब्ला जोंङो बांसिनानो ओ फरायसाफोरखौ जों लायोब्ला ओ सामार भेकेसन जेब्ला गोलोम बो थोर स्कुल बन्द' जायो जुलाइ दानाव जेब्ला गोलोम बोथो थोर मोनो अब्ला जुलाइ दानाव बांसिन मानसिफोरानो दावबायनायखौ ओ ला बे हाबाफारिखौ लायो हमना लाला सोरबा जोंनि खाथि थि खाला भैरबखुन्द' फोराव बेरायहैयो अरुणाचलफोराव बेरायहैयो शिलंफोराव बेरायहैयो बेबायदिनो गोबां माखासे बाहागोनि दावबायनाय दङ आरो बांसिन गोदान जेब्ला गोदान गोजाम बोसोर थांनानै जेब्ला गोदान बोसोर फैगोन ओ डिसेम्बर आरो जानुवारियाव गोबां मानसिफोरा स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा ओ गोबां गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो गावबा गाव गारि लानानै गावबा गाव बाइक स्कुटि लानानै दावबायनो मोजां मोनो आरो बेबायदि दावबाय गावनि मोनसे मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो हायो गोसोखौ सान्थिबो मोनो आरो गोबां मानसिफोरा फैसा थाखा थानायफोरा जोंनि आ गोबां जायगायाव आउट अफ काउन्ट्रि फरेन काउन्ट्रिफोराव आमेरि का चाइना लणडन जापानफोराव गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरा दावबायगासिनो दङ आरो दावबायनाया मोनसे जोंनि बियो ओ मानसि बागोनानो बिराद इम्परटेन्ट बिनिखायनो ओ जोङो मानसिल' नङा जों गुबुन जिब जुनारखौबो जोङो नायोब्ला बिसोरबो बिसोरनि थाबायनाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनियाबो दावबायनाय होनजायो मैदेरफोरा औ मैदेरफोरा दाउसिन सिन दावलाफोरा बै हाजोनिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगा हाजोआव बिसोरो आदार नायगिरै नायगिरै थाबायबाय थायो दा बेफोरबायदियाबो दाव-दावबायनायाव गोलैयो बेबायदि आरो
औ ओ नोंथाङा ओ सैथोखौनो बुंदों जोङोर स
औ नंगौ
स्कुलफोर बा फरायसालिफोर फोराव उन्दै उन्दै गथ'फोर खौबो सामार भेकेसनाव लांनाय जायो ना
औ नंगौ होलाङो औ
उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जा ओ दावबायनो लाङो ना बेवहायबो गोबां ओ मुलाम्फा दं होनना जों बुंनांगोन एबा मुलाम्फा गोनां होना ज जों बुंनांगन मानोना ओ दावबाय नायनि गेजेरजों ओ गथ'फोरनि थाखाय ओ जोबोद मुलाम्फा गोनां मानोना दावबायनायनि गेजेरजों गथ'फ्रा जोबोद गोजोननाय मोनो एबा रंजाख खाङो आरो गोबां गोदान गोदान गियान आरजिनो हायो खोथा फोर सोलोंनो हायो ओ बियो जोबोद मोजां आरो दावबायनायजों लोगोसे जोङो माखासे जा नेमखान्थिफोर थायो ना ओ बेफोरखौबो मानिनांगौ बेनि सायाव आं सानो
नेमखान्थि ओ खौ जोङो मानिनांगोन मानो होनोब्ला ओ गोबां जोंनि भारतबर्सआव गोबां ओ जाथिनि मानसि दङ दा गुबुन गुबुन ओ काल कालसारनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दङ जोंनि ओ बर'फ्रा ओ जोंनि हारिनि गाननाय जों दख'ना जोङो हिनजावफोरखौ बुङो दख'ना गाननानै बिसोरो मोजां मोनो हौवाफोरा लंपेन्ट गाननानै मोजां मोनो दा नेमखान्थि खौ बुङोब्ला जोङो बांसिन जों बर' हिसाबै जोङो ओ जोंनि बर' हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ माने दख'ना गाननानै मोनसे समायना जायगायाव जुदि बेरायहैयोब्ला बे खौ जोङो नेमखा न्थि मोनसे गुबै आखु नेमखान्थियाव गोलैयो दा जुदि बियो ओ मोनसे ओ समायना जायगायाव जुदि बियो ओ नायजाथावै मोनसे ड्रेस गानोब्ला मोनसे नायजाथावै मोन से ओ खसाब सला लंपेन्ट गानोब्ला बेखौ मोनसे गाज्रि माबायाव गोलैयो आरो बिनिखायनो नेमखान्थिखौ जुदि दावबायनायावबो नेमखान्थिखौ सोलिनानै दावबायोब्ला मोजां जायो गारि गुरा सलायो गारिखौबो सलायोब्ला मोजां नेमखान्थिजों मोजां सलायोब्ला बियो मोजां आखुनि होननानै बुंजागोन बियो मोनसे नेमखान्थियाव गोलैयो जायफोरा बाइकजों जौ सेरेब लोंनानै बाइकजों गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला ओ बाइक जौ जौ सेरेब लोंनानै फेनायफोरा ओं गा ज्रि आखु दिन्थिनानै गारि सलायो गाज्रि आखु दिन्थिनानै ओ जौ सेरेब लोंनानै फाग्ला जिग्ला खालामो लामा दथा गोलैलाबोयो लामा दथायाव एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट जानानै ओ दावबायनायाव एक्सिडेन्ट जानानै गोबां मानसिफोरा जिउ खहा गावनि जिउखौनो खोमा लानो गोनां जायो बेयो मोनसे गाज्रि नेमखान्थि आरो बेनि खायनो ओ नेमखान्थिखौ जु दि सोलिनानै दावबायोब्ला ओ जोङो लामायाव बेसेबां स्पिडआव गारिखौ सलायनांगौ जोङो ब्रैजिनि गोजौ जों गारिखौ सलायनो मोना मोनसे गारिखौ बेनिखायनो नेमखान्थिखौ जुदि ओ गारिखौबो नों नेमखान्थि बायदियै नो सलाय लाङोब्ला बियो मोनसे ओ जोंनि समाज जारि समाजाव गनायथि मोनो आरो जुदि नों गारिखौ ओ जौसे नैजौनि गियार स्पिडाव सलायोब्ला बियो मोजां आखुनि मानसि नङा होननानै ओ गाज्रि नेमखान्थियाव गोलैगोन आरो बिनिखायनो ओ जोङो दावबायब्लाबो सोरबाया गुबुन मानसिया दावबायोब्लाबो ओ आब्रुथिखौ लानानै दावबायब्ला मोजां जागोन गाननाय जोमनायनि सायाव बो मोनसे बेरखाङो हिनजावफोरा मोजां गाननायखौ गाननांगौ
औ
गाननो गोनांखौ गाननांगौ गान गान गाननाङि दड्रेसखौ जुदि गाननानै बेरायोब्ला बेयो मोनसे गाज्रि नेमखान्थियाव गोग्लैगोन आरो
औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाया अ बेबायदिनो जोङो ओ दावबायबाथाय माखासे दा नेमखान्थि थायोना बेफोरखौ मानिनानै लानांगौ औ ओम बेजों लोगोसे जोङो बहाबाफोर ओ जेरै हाजो हाला दैमाफ्राव बेरायबाथाय बे जायगाखौ ओ साखोन सिखोनै दोनबोनायाबो जोंनि मोन
औ औ नंगौ बेनिखायनो ओ जोङो ओ दावबायनो होनोब्ला जोङो बांसिन उम गोलोम बोथोर समाव जोङो थान्दा जायगायाव एसे गुसु जायगायाव जों ओ बेरायनो मोजां मोनो दावबायनो मोजां मोनो दा नैबे समाव शिलंआव मेघालयआव गोबां थान्दा ओ उ अरुणाचलाव गोबां थान्दा बेनिखायनो जोंनि नर्थ इस्टआव ओ बेरायनो होनोब्ला अरुणाचलाव थाङो मे मेघालयआव थाङो थों नो सिक्किम दार्जिलिंफोराव एसे थान्दा बेनिखायनो जे गोलोम बोथोराव जोङो नर्थ इस्टआवनो जोङो जाय जाय रायजोआव थान्दा बेराय ज जोङो बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो आरो दा गुवाहाटियाव बांसिन गरम जायो गोबां पपुलेसना गाज्रि गारि घुरा गोबां खारो कम्पानि गोबां गिदिर गिदिर पपुलेसना गाज्रिजों गरमा बांसिन ओ हावाया फैयो बिनिखायनो गोलोम बोथोर बोथोर समाव गुवाहाटियाव गोबां टुरिस्ट प्लेस दङब्लाबो बेवहाय बेरायनो थांनो बायो बेनिखायनो बेखायनो बांसिन मानसिफोरा औ नङा बेनिखायनो बांसिन मानसिफोरा हाजो एरियायाव दैमा दैसा थानाय मिथिंगा बे समायना दावउसिन दावउला थानायफोराव बांसिन मानसिफ्रा बेरायनो मोजां मोनो आरो
औ
दा बिदिब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ बिसिङावनो दोनथ' जासिगोन नामा बिदिब्ला
औ औ
दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै नङा होमबा
औ
औ दे